औ खोनादोंना आ आ? नोंनाव ओ मोननैसो सोंथि सोंनि आङो
औ औ
जोंनि बर' हारि होनना बुङोब्लाथ' मिथिखायो नङा होमबा?
औ
जोंनि जिथु बर' हारिनि गेजेराव गाव हारिमु दं नङा होमबा
औ
गावनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय जोंनि बर' हारिनि ओरैनो मोननैस सो मोसानायाव बाहायनाय दामजु दामग्राफोरनि मुं खोनथा नो हागोन नामा?
दे खोनथालाय
औ खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना
उ आदसा आदसा बेखिनि खौ नों मिथियो नङा होमबा? आ बि दिनो जोङो बेफोर ओ दामग्रा आगजु फोरखौ बर' हारिनि जिथु हारिमुनि मोसानाय मुसुरनाय बेफोराव बाहायो आरो ना
औ
बिदिनो जों जिथु जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन एंगार हायै बा गारनो हायै सोमोन्दो गोनां जिथु बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआव जों बेफोरनि बांसिन माबे आगजुखौ बाहायो दामनायाव?
खाम
खाम आरो ओ सि फुं ओमफ्राय?
अउ जथा सेरजा
आतसा बेफोरबो दंना? ओम ओमफ्राय ओ जेयानोजा जिथु बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोआव आइजोफोरा बा सिख्लाफोरा बर' आइजो सिख्लाफोरा
औ
गानग्रा जोमग्रा गानो नङा होमबा मोसानायाव। बे मोसानायाव गाननाय जिथु द्रेस बेफोरनि मोननैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नै आइजो सिख्लाफोरा गाननाया दख'ना बुङो।
औ ओमफ्राय
इखौहाय बुंनो थाङो मोसानाय समाव येल' कालारनि बांसिन
आ गोमो गाबनि आरो ना।
औ गोमो गाबनि ओमफाय आरो गोजा रेगे रेगां फास्रा लायो औ औ आइजोफोरा ओमफाय बै गाननायखौ बै गाननायखौ दखना बुङो।
आदसा ओमफ्राय बे दख'ना फोरनि मुं दोङो नामा?
ओ बै मोसानायाव गाननायखौ बिदन होनो आरोना।
आदसा बिदन बुङोना ओमफ्राय बे रेगे रेगां फासोरा जिथु आर'नाइ आरो रेगे रेगां फासारा बे मोननै माबाफोर फाराग दं नामा?
औ देगे रेगाङा माने सेबाव फिसा जायो आरो ना ओमफाय बेहाय माबाया सरि सरि आर'नाइया सेबाव फिसा जायो ओमफाय रेगे रेगाङा आर'नाइनिसाय एसे गेदेर जायो आरो ना। गुवार जायो ओं
उम उम एसे गुवार रेगे रेगां फासोराया गुवार जायो ओमफाय जिथु जों लानाय सरासनस्रा आर'नाइ बियो एसे फिसा जायो आरोना गुसेब जायो उम जियानोजा बेखिनिखो खोन्थाबाय ओमफ्राय जिथु जोंनि हारिमु होनना बुङोब्ला मेथाइ खनगिरिफोरबो थायो नङा होमबा? जोंनि बर' हा रिनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोर नोंथाङा मिनथिनाय दं नामा?
सुलेखा बसुमातारी।
आ ओमफ्राय बिदिनो
ओ इदिनो गोबां दङमोन।
उम गोबां दंना? बे बसुलेखा बसु मतारिया बर' हारिनि गेजेराव बिहोमा होनाय माबाफोर बिदि मेथाइनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
ओम बुंथ'ला नामा हानाय नंला।
ओ दे जुदि बुंनो हायाबा जेबो नङा ओमफ्राय।
जोंनि बे बर'फोरनि बैसागुनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
आतसा जिथु जोंनि बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि बिराद एंगारनो हायि मोन मोनसे बाहागो आरो जोंनि बर'नि हारिनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां बे मोनसे फोरबो। जाय फोरबोखौ खौ जों जोंनि बर' हारिनि गासै गामि गासै जायगायावनो माने ओ फालिनाय जायो आरो बैसागु होनना बुङोब्ला गासै आसाम नाङैनो जोङो बर' फोरा बेखौ फालियो। बैसागुनि से खालारनि सानसे सिगांनो जोङो मोनसे नियम खान्थि दङ। जाय खालि जोङो मोसौ थुखैनाय जायो। मोसौखौ थुखैनानै जों गोदान बोसोरनि गोदान खालामनाय जायो मोसौ बोरमा बायदिसिना बेफोरबायदि जिब जुनार न'आव फिसिजानायफोरखौ जोङो खैनानै गोदान बोसोर नि गोदान जिउ होनाय बायदि खालामो आरो। ओ बैसानखालि जोङो मोसौ थुखैखांनानै अखानायै जोङो से खालार बैसागुनि से खालाराव मानसिफोराबो गासिबो दुगैस्रां लोबस्रां न'खर न'खर गावनि गेदेर गावनि उन्दै बिमा बिफा बिबै बिबौ गासैखौबो जोङो माने गोदान बोसोरनि बोर लानाय हिसाबै खुलुमो आरो।
औ बे बैसागु बे बैसागुआहाय इंराजि बबे बबे दानाव माने स्टार्ट जायो आरोना।
ओ बेयो ओ बैसागुआ इंराजिनि एप्रिलनि जिब्रै खालारनिफ्राय स्टार्ट जायो। जागायजेनो आरो एप्रिलनि जिब्रै खालारनिफ्रायनो बैसागुनि से खालार होननानै जोङो मिनथियो बे बे से खालारनि फ्रायनो खायसे खायसे गामियाव बैसागु मोसाथिं आरो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ गथाय लोगो नांनानै खाम सिफुं जथा सेरजा बे बेफोरबायदि दामग्रा दा दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै ओ मोसानो ओंखारो खायसे गामियाव सोर से खालारनिफ्रायनो ओंखारो खायसे गामियाव नै खालारनिफ्राय ओंखारो गोगोम जोङो स्नि खालारसिम रंजानायखौ नुनो मोनो आरो स्नि खालारसिम रंजा नाय नुनो मोनो बे स्नि खालार सिम जोङो गासै बर‌' गामि गामि जों नाय थांबा नुयो मोसानायखौ नुयो आरो जमा जमा मोसानायखौ नुयो बे मोसानायाव आरो मागिनाय मोनसे सिस्टेम दङ मागिनाय नेमखान्थि दङ ओ जेराव जों मागिरनाय होनना बुङोब्ला माइरं लाबोयो फैसा लाबोयो बिदिनो रां लाबोयो आरो
औ
गामियाव थायो खायसे गामियाव थाया ओ बेफोरबायदिनो बैसागुखौ जों गाजा गोमजायै हगार हरनाय जायो आरो बैसागु होनना बुङोब्ला बैसागुनि समाव खायसे खायसे गामियाव बांसिनानो आज ओ दानि जुगाव नुयो ओ फुथुल फुथुलि हाबा होननाय जानो हागो नोंथांमोननियावबो दों खोमा फुथुलि हाबा होननाय बे फुथुलि हाबाखौ बैस बैसागुनि समाव फालिनाय जायो जोंनि नैबे नलबारि जिल्ला बे जिल्लायावबो जोंनि गामि। बे गामियावबो फुथुलि हाबाखौ होनाय। जायो। जाय हाबाखौ आबै-आबौनि मुङै होनाय जायो होनना बुङो। गोदोनि बर' हारिनि आबै-आबौ जाय जाय हाबाखौ होयोब्ला जोङो जोंनि जिथु नैबे दैज्लांनि माइ आबाद जिखुनु मैगं थाइगं बेफोर मोजां जायो होननानै जों फोथायो आरो। ओमफ्राय जोंनि देहाफोराबो गोजोनै थायो थाजिमै थायो होनना जों फोथायो। बे फुथुलि हाबाखौ खौ जोङो बैसागुनि द' खालार आरो स्नि खालार बेफोरबायदि साननै साननै फालिनाय जायो ओमफ्राय बे आबै आबौ होनना बुङोब्ला बेखौ जोङो बांसिनैनो रावना रावनि होननानै मिन्थियो आबै रावना ओमफ्राय आबौखौ रावना बुङो ओमफ्राय आबैखौ रावनि बुङो। बेफोरबायदि आरो जोङो बांसिनानो बर'फोरा फोथायो बै सारन्थाइ गावनाय बे सारन्थाइ गावनायनिफ्रायबो खारग' होननानै बुङो आरो बे हाबाखौ होयोब्ला। बे आबै आबौखौ जोङो गंसे मन्दिर बानायना दोननो बे मन्दिरा जाहैबाय थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय मन्दिर बे मन्दिरनि सिङाव फज'नाय जायो आबै-आबौखौ ओमफ्राय बे आबै-आबौ बेखौ जोङो खुन्दुंजों बानायो बिजि खाथा खुन्दुंजों गामिनि गासै आइजो फोर लोगो नांनानै मोनाबिलि समाव खुन्दुंजों फुथुला बानायो आबै-आबौनि ओमफ्राय बे फुथुलाखौ जोङो बै थालिरनि फस्लाजों बानायनाय न'आव दोननाय जायो आरो बे दोननायाव बेयाव जोङो दाउ बायदिसिना बोलि होनानै बिबार बावनानै धुप धुना सावनानै गासै रायजोफोरा खुलुमो आरो बे खुलुमनाय समाव सातबार गिदिङो मोसानानै बे आबै आबौखौ गिदिङो आरो
औ।
बेवहाय गोबां बोर बियो माबायदि जेनेबा ओ सोरहाबा माबाफोर सनिग्रह नांनानै दं बेफोरनि थाखाय बारग'नो बोर बियो ओ जोंनि आबाद फोथारफोरा मोजाङै मोजां जालांथों बेनि थाखाय बोर बियो सोरहाबा फिसा फिसौ गैया फिसा फिसौ मोन्थों होननानै बोर बियो माबा मोनसे खामानि थाखाय नाजाबाय दं जाफुङाखै जाफुंथों होननानैबो बियो ओमफ्राय बेखौ जाफुंथारो होननानै फोथायनाय दं आरो बर' हारिनि गेजेराव दा बे बे फोरबोआ जोंनि एंगारहायै ओ बर'नि हारिमुनि मोनसे फोरबो बैसागु फोरबोजों बै फुजाया लोब्बा दं आरो गोग्गोमैनो मोजाङैनो लोब्बा दं दा नोंथाङा बुजि दोंना बेखिनिखौ
औ औ औ बुजिदो
माबाफोर सोंबावगोन नामा?
उम माने मोननैसो बैसा बैसागु मेथाइनि मुं बुंलाय
आतसा बैसागु मेथाइ ओ ओरै थ' जों दा खुगा मेथाइबो दं जेरै जोंनि गामि गामि जेरै आगैलै गय फांसिंनि बेफोरबायदि मेथाइ दंलाबायो ओमफ्राय बिदिनो ओ समायना रमायना बोजों जाहारनि बेफोरबायदि मेथाइ खायसे खायसे गामियाव गुबुन गुबुन मेथाइ बा जोंनि गामियाव गुबुन गुबुन मेथाइ बिदि खनो आरो
औ
था जानो हागौ खोनाबाय खायसे खायसे गामियाव ओ दानि जुगावथ' बे मबाइल फोराव फैनाय जिथु मेथाइ बेफोरखौबो खननानै मोसायो बैसागुनि मेथाइ होनना बुङो ब्ला जोङो बे आगै लै गयफांनि सिङाव बेफोरबायदि मेथाइखौ जों बांसिन खननाय नुनो मोनो। समायना रमायना बोजों जाहारनि दावराय बिरबो लायबाय बेफोरखौ जों खोनानो मोनो ओ बेखिनियानो। नोंथांजों रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ इयुननि समावबो आरो लोगो मोनगोन होननानै।
औ दे दे औ ओम।